औ नोंथां खोनादोंना औ खोनाबाय दंङ।
अ अ अ ओ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
नै नोंथां ओरैनो सियाराव बार जाथावथाव जिरायनानै दोङो।
अह अह अह आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां जिरायनानै।
ओ मा खबरमोन नोंथां?
औ औ खबरा जेन' बा बेनो नोंथांजों आंङो माने मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जाबाय आरो।
अह नोंथां अननानै फोरमायनो हागोन नामा माबायदि गोनांथार आयदा?
औ औ नोंथाङा जेनेबा औ औ नोंथाङा फ्रि दंथ'योब्ला माने मोनसे जोंङो ओ फिथाइनि सायाव सावरायनो
अह नोंथां देनाय बुंनायसाय।
औ थ' जों दिनैनि सावरायनाय आयदानि बेलायाव जोंङो खान्थाल फिथाइखौ सावरायजागोन नामा नोंथां?
अह नोंथां हागोन।
औ औ जिहे थु जोंहा औ। औ नोंथाङा
अह जोंहा। खान्थाल फिथाइ बेखौ लानानै जोङो गोबां बि बिदिनो बर' गामिफोराव थ' जोंहा गोबां खान्थाल बिबां नुनो मोननाय जायो नङा होमबा? गासैनिबो न' खराव खान थाल बिफाङा गैजोबाब्लाबो जोंहा बांसिनै बर'फोरनि न'खरावनो खान्थाल बिफाङा थायो। खान्थाल बागान थायो दा जोंहा खान्थाल फि फिथाइया मोनसे बोथोर लानानै थाइग्रा फिथाइ। जोंहा गिबियावनो खान्थाल फिथाइखौ जोंहा ओ गोलोम बोथोरफोराव मोनजानाय जायो। दा जेरै दैज्लां बोथ थोर आरो गोलोम बोथोर सफैबाय नङा होमब्ला? दा बे समाव जोंहा गोबां बिबां नि खान्थाल फि थाइ मोननो हायो गासैबो गामि ओनसोलफोराव दा खान्थाल फिथाइया मोनसे जोबोद मोजां फिथाइ ओ जानो गोथाव।
औ
जोंहा खान्थाल फिथाइखो गोमोन आरो गोथाङैबो जानो हायो।
औ
दा बेनो खान्थाला मोनसे ओ मिथिंगायारि मोनसे मोजां आरो देहानि थाखायबो आं मोजां होननानै सा सानो आरो खान्थाल फिथाइखौ जायोब्ला
औ नोंगौ
खान्थाल फिथाइखो जोंहा जानायनि अनगायैबो गोबां ओ खान्थालनि बे मा ओ मा होनो बिसब आ फिथाइ होनो जोंहा बे खौबो जोंहा गोबां जायगाफोराव ओंख्रि संनानै जानायबो नुनो मोननाय जायो। आरो बे खान्थाल मोदोम फिथाइखौ ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जोंहा खान्थाला ओ बेगर थायो होमबा बे बेगरखौबो जोंहा गोबां रोखोमै संनानै जानाय बाथोन जानाय ओंख्रि ओ मै था आरि ना बेदर आरि होनानै जोंहा बे मैथा बेगरखौ ओंख्रि संनानै जानायखौबो नुनो मोननाय जायो।
नोंगौ नोंगौ ओं।
औ दा जोंहा खान्थालखो लानानै ओ मोनसे ओरैबायदि साननायबो दं आरोना जोंनि दाथ' दैज्लां बोथोर आरो गोलोम बो नङा होमबा जोंहा बे बायदि समावसो खान्थाल फि थाइ आरो बेनि अनगायैबो गोबां माखासे फिथाइ मोननाय जायो। दा नोंथाङा खान्थाल फिथाइनि बागै सोंदों। दा आङो एखोनो बुंनो सानोदि खान्थाल फिथाइखौ जोंहा बर'फोरा मोनसे
औ औ।
फ्रायनो जाबोबाय थानाय इस साबै ओ जोंहा मोनसे नेमखान्थि बायदि दङ' होननानै सानो ओ दा मोनसे आमथिस सुवा होननाय फोरबो नङा होमबा बेनि सिगां जोंहा खान्थाल फिथाइआरि बेफोरफोरखो जानो हामा बा जानो मोना। होननाय गोदोनिफ्राय जोंहा मोनसे फोथायबोनाय दंमोन। दा बे आमथिसुवा फोरबोआ सफैयो जेब्ला अब्ला खान्थाल फिथाइखौहाय ओ गिबियावनो इसोरनो बा जायखौ बर'फोरा फोथायबोदों बेफोरखो लानानै मान बावग्रोनानै बेनि उनाव दासो जोङा खान्थाल फिथाइफोरखो जानाय
औ औ
औ औ
दा
औ। आ। नोंथाङा खोनाबाय दङ' ना? हेलौ हेल' खोनाबाय दङ' ना नोंथाङा?
नोंथां हेलौ